हेलो औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों
ओ आदसा नोंथां आ आङो नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरदोंमोनलै नोंथां
औ औ औ दे ह दे सावरायनोसै सावरायनो जा हागोन दे सावरायनो हागोन दे
आदसा आदसा अब्ला नोंथां जोंनि आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि गामियारि रांखान ओ रां खावरियारि हालोद बा रांखान्थियारि हालोद आरो बेनि सायाव सावरायनि
औ जेनेबा माबोरै खामायो बरफोरा गामि ओनसोलाव थानानै बेबायदि आरोना थिगानो दं जागोन सावरायनो हागोन
औ औ दा नोंथां अब्ला ओ बर'फोरा गामि ओनसोलाव मा मा रोखोमै रांखावरि आरजियो नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा खोनादोंना नोंथां औ औ दे औ औ
बर'फोराथ बर'फोराथ गोदोनिफ्रायनो हाल खदाल मावनानै जाग्रा बा आबाद दारिनि सायाव सोनारो नङा होनब्ला
औ औ
दा
औ
नै संसारग्रावनो रां खामा खावरिबो खा आरो बे आबादनि जि फसल जेरैबायदि माइ गायो मैगं थाइगं गायो। बोथोरनि आबाद बोथोराव मेसेंआवबो आबाद मावो। दैज्लाङावबो आबाद मावो दा बैफोर जि आबादनि रां। बे फसल जि मोनो बे फसलखौनो फाननानै। बर'फोरा रां आरजियो आरो बेनि अनगायैबो ओ जेरैबायदि जोंहा बायदिसिना जोंहा जेरैबायदि दानाय लुनाय दङ। ओ जेरैबायदि जि दानाय गामसा दानाय, दख'ना दानाय। आरोबाव ज जोंहा बायदिसिना जि दानाय बैफोरखौ जोङो दायो गावनि न'खरावनो बर'फोरा। दा बेस हिसाबै बर'फोरा गावनि जि ओ जि जोमखौ गावनो दायैखायनो बैफोरखौबो जोङो फानना रांखावरि आरजियो नङा होमब्ला दा बे आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बायदिसिना जेरैबायदि ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा आइजें आइला ओज ओ जि औवानि आइजें आइला बा ओ बायदिसिना हेबनानै जेरैबायदि जेखाइ खबाय, सेन नङा होमब्ला जिखुनु न'खराव जिसिबां खिनि जोंनो नांगौ मुवा बेसाद बैफोर जिनिसफोरखौ बर'फोरा न'आव हेबो नङा होमब्ला‌‌ बानायो बेखौ बानायनायाव ओ बानायनानै जोंहा फानहैयो। नङा होमब्ला बाजारफोराव हाथायफोराव फानहैयो बेफोरनिफ्रायबो जोङो रांखावरि खामायनायखौ जों नुनो मोनो। दा गोबां रोखोमनि बर'फोरा रांखावरियाव खामायो दा गोदोनि गोबां एसे एनै फाराग जाबाय थेवब्लाबो जोंनि बर'फोरा गोदोनि बायदियैनो दासिमबो ओ जोंनि जि रांखावरि खामायनाय गामि ओनसोलाव बे दासिमबो एखे थासारियाव गैयाबनिफ्राय एसे सोलायदोंब्लाबो थेवब्लाबो गोबो होननानै बुंनो हायो आङो दासिमबो जोंनि बर'फोरा बे रोखोमै आ खामानिखौनो मावो। माइ माइरं गो ओ माइ गायो मैगं थाइगं गायो दा बैफोरखौबो फाननानै जोङो न'खर संसारखौ सोलिनाय नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो गोबां दङ। दा गासैखौबो आं बुंनो गोसो जायाखै नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायदो आं बेखौ लुबैबाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां नोंथाङा थारै नो गोबां बाथ्राखौनो मिथिहोबाय नोंगौ। बर'फोरा बर'फोरनि गामियारि ओनस सोलाव रांखान्थि हालोदा नोंथां बुंनाय बायदि बिथिंनिफ्रायनो फैयो आरो बैफोरनि सायावनो रांखान्थि हालोदा सोनारो। नोंगौ बर'फोरा बांसिन गामि ओनसोल हिसाबै आबादारि जिउ खुंग्रा सुबुं होननानै जों बांसिनै बुंनो हागोन। औ बेबायदिनो दा गामियारि जिउ खुंनाय बायदि नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो बिदिनो आबाद मावनानै गोबां आबादफोरनि फसलफोरखौ फाननानै ओ माइ दैफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो ओ न'आव जानायनि अनगायैबो बिसोरो ओ गुबुननो फाननो थाखायबो नांनायनि बारा न'आव जानाय याव जेसेबां नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन दिहुननानै आबादफोरखौ फानो ओ दा औ बे नोंथाङा जेरै द'हाय बुंदों बिदिनो आरो दानाय लुनायखौथ' दाखायोआनो बर' आइजो फ्रा जोबोद दानाय लुनायाव आखा फाखा बिसोरो बायदि रोखोमनि गाब गानानै जिफोराव गाब गानानै बायदि रोखोमनि आगर एरनानै समायना रमायना जिफोर सोरजिनानै फारसाफोर सोरजिनानै दखनाफोर सुजुनानै बा गाम साफोर सुजुनानै बिसोरो ओ मार्केटाव फानो बा द'खान बाजाराव हाथायफोरावनो लांनानै फानहैयो दा बैफोरनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि रांखावरिखौ जौगानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बैफोरनि गेजेरजों बो आरो नोंथाङा द'हाय बुंनाय बाय दिनो नोंगौ बर'फोरा आ आखाइ सिल्प आखाइ दारिमिनाव जोबोद आखा फाखा बिसोरो ओ आखाइजों नोंथाङा द'हाय बुंनाय बायदि आखाइजों हेबनाय आखाइजों बानायनाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो हाथाय बाजाराव फानो जेरै नों नोंथाङा द'हाय होनदोंमोन सान्द्रि संग्राय औ जेखाइ खबाइ जान्था बायदि बायदि आरो बैफोरबो मुवा बेसादफोरखौबो हाथायाव फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ औ
बिदिनो न' न'नि ख' जेनेबा दाउ ओ दाउ दैग्रा बा दाउ गग्रा ख'फोरखौबो जों फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेल' नङा बर'फोरा गामियारि जिउ खुंग्रा महरै बिसोरो ओ न'आवहाय मोसौ बोरमा दाउ हांसो फारौ बायदिफोरखौबो फिफायो दा बैफोरखौबो न'आवहाय जा नांगौ औ न'आवहाय जा नांगौ बे बेखिनि खौ बाहायनानै बा जानानै बा खामानियाव बाहायनानै बेनि नांनायनि बाराखौ जोङो गुबुननो फाननायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै दाउ दाउ फिनाय खौ जोङो औ औ बा हाथाय बाजारफ्राव फानहैनानै गोबां रां आरजिनो हायो बर'फोरा गामि ओनसोलाव थाग्रा बर'फोरा नोंगौ औ ओमफ्राय ओ खालि दाउजोंल' खामायनो हायो बे नङा अमा फियो बिसोरो अमाफोरखौ बिसोरो न'खरनि मा ओ औ न'खरनि बायदिसिना हाबा हुखाफोराव बाहायनो थाखाय अमाफोरखौ फियो बेल' नङा बिसोरो रां आरजिनो थाखाय अमाखौ फिनानै फानो हाथाय बाजारफ्राव सिथारनानै फानो अमा फिसा फानो नङा होमबा नोंथां औ दा बेबायदिनो खालि अमाल' नङा मोसौफोरखौबो नोङो ओ गोबां जुदि ओ गोबां एरायोब्ला मोसौफोरखौ नोङो सामलायनो हायै जायो बेनिखायनो ओ नांनायनायनि बारा मोसौफोरखौ जोङो ओ फाननानै रांबो आरजिनाय जायो आरो फाननानै रांबो आरजिनाय जायो दा बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोङो गामि ओनसोलाव हाय रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो बेल' नङा आरो खालि जिब जुनार फिसिनानैल' रां आरजि बिबो नङा बे बे गोजाल' नङा मैगं थाइगं फा ओ हाग्रा मै ओ हाग्रा बं मैगं थाइगं औ हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं फाननायनि गेजेरजोंबोथ' रां आरिनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ। दा बैफोरनि गेजेरजोंथ' बर'फोरा रां आरजियो बेखौ जों बयबो मिथिगौआनो। नंगौ थारैनो नाथाय दा गोदोनि आरो दानि गेजेराव माबाफोर सोलायनायखौ नोंथाङा नुनो हादों नामा नोंथां
गोदोनि आरो दानि जि रां आरजिनाय नङा होमबा
औ औ ओबा गोदोनि गोदो जेरैबायदिमोन आथिख आथिखालाव माबायदि जाबोदों बे बर' गामि ओनसोलावहाय रांखान्थि हालोदा। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ।
हागोन मानो हाया जानो दा गोदोनि जि गोदोनि जि रां खामाय
औ। औ। औ नोंथां।
जोंनि बर'आव गोबां सावल थाबाय माइ गायनाय मा गायनाय।
औ।
ओ जेरैबायदि आखाइ सिल्प'आव बायदि रोखोमनि खाबावनानै जों रां खामोमोन नाथाय दानि जि
औ।
ओ बिगियान मुगा बेजों गोरोबफानानै बेजों गोरोबफानानै जोंनि जि दानि बर' समाजा गोबां सोलायनाय फैबाय जोङो दानि जुगाव गोबां रोखोमै रां आरजियो सोरबा बायदिया साख् ख्रि मावदों नङा होमब्ला मोजां मोजां डक्टर इन्जिनियार जादों। ओ फोरोंगिरि जादों सोरबा सोरबा बायदि रोखोमनि सरकारि साख्रि मावदों सोरबा सोरबा फालांगि हाबा मावनानै सोलिदों मोजाङै मोजां फालांगि आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ अनलाइननि थ्रुयैबो ओ जि गोबां रोखोमनि जों माखासे आयदाफोरजों लोब्बा लाखिनानै रां खामायनायबो जों नुनो मोन्दों दा गोबां भेरियास टाइपनि जों नुनो मोनबाय दा बेफोरखौ जों नोजोर होजोबनानै गोदो आरो दानि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैबाय। दा बिनि बेखौल' जों बुंनो हाया जे जोङो ओ हाजिरा खामला मावनानैल' जोङो गोदो संसार जायोमोन बा माइ ओ गावनि मैगं थाइगं फाननानैल' संसार जायोमोन गोदो।
औ। औ। औ नोंथां।
बे समावबो जों बिबांनि जानांगौमोन नाथाय बेखिनि गैयामोन। नाथाय दानि नैबे जोंनि बिगियान मुगाजों सोलायनानै गोबां रोखोमै सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय मानसिफोरा गोबां रोखोमै गोबां रां आरज नायखौ जों नुबाय थादों दा बिनि अन-ओ जोङो बेखायनो दानि
औ।
जोंनि गोदान मुगाफोरा गोबां रोंबाय लेखा रोंबाय फरायनो रोंबाय गासै सैबो बुजिनो रोंजोबबाय दा बेफोरखौ गासैखौबो सोलायनाय फैजोबनानै जोंनि समाजा दा एसे साबसिननिख्रुइ हामसिन जादों होननानै आं सानो दा बेनिखायनो ओ साख्रि बाख्रि मावनायल' नङा ओ गोबां रोखोमै गेदेर गेदेरबो जों सोलिदों बायदि रोखोमनि सरखारि साख्रि मावनोबाबो जों सोलिदों दा बेबायदिखौ आं नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो नोंथांनाव ओ माबाफोर आइडियाफोर दङब्ला बा
औ।
बा माफोर नुबावदोंबा नोंथाङा बेखौ आरो फोरमायबावनो आं एसे खावलायबावबाय नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन नोंथाङा जा बुंदों बे फोर गासिबो सैथो बाथ्रा बा थारैनो नोंगौ बर'फोरा गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबैबाबो गोदो जेरैबायदि दंमोन बेबायदि होननानै बेबायदि स्टाइलजोंनो बा बेबायदि थासारियावनो बिसोरो थाबाय थायाखै। खौ साबसिन हामसिनै खालामनायखौबो ओ जों नुनो मोननाय जादों आरो गामि ओनसोलावबो। जेरै नोंथाङा होननायबायदि बर' बर'फोरा आबादारि जिउ खुंग्रा महरै आबादावनो थाबथानानै थायाखै बिसोरो। फालांगिनि बिथिङाव दावगादों साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव दावगादों बा गुबुन गुबुन ओ आंदायारि बा टेक्न'लजि खेल बिथिङावबो गामि ओनसोलनि सुबुंफोराबो दावगानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो। नङा होमबा नोंथां? औ जेरै नोंथाङा साख्रि बाख्रि मावनाय नंगौ। साख्रि माव साख्रि बाख्रिखौथ' गामियाव थाग्रा सुबुंफ्रा मावनो हाया बेबायदि होननाय गैया। बिसोर गामियाव थानानैबो बिसोरो मा साख्रिखौ मोजां मोजां साख्रि मावहैदों। सोरबा मास्टार मावदों सोरबा फौजि मावदों सोरबा बेबायदिनो अनलाइन सारभिस खालामदों। बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय खामानि मावदों आरो नोंगौ नोंथां औ। अब्ला नोंथां ओ जोङो गोबां बाथ्रा सावरायबाय दिनैनि समावहाय दा जोङो बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
दे नोंथां दे जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ सावरायनो मोनबावो आसा खालामबाय दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे। सावरायनायनि थाखाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां ओव गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ दे।